हेल'
औ नोंथां
खोनादों ना?
औ दे खुलुमबाय नोंथां खोनादों बुं।
नोंथाङा ओ दायो मा खालामगासिनो दङ?
आङो ओरैनो बाहेरावहाय गुसु बार जानानै जिरायग्लांगासिनो दङ। नोंथाङालाय?
औ आं आंबो बायजोआवनो आरो गुसु बारलागासिनो दङ बिराद गरम ना दाथ' आरो जोंनि गामियाव बिराद बेसेबांबो ओम गरम जायाखै आरो। एसे गुसु गुसुआनो मोनो आरो बेलासियावहाय बिदि बार जानो बिराद मोजां मोनो।
गामि बोथोर गामि एरिया नालाय गामि एरियायाव बिफां लाइफांजों साग्रोबनाय जोबोद गुसु बार फैयो ने बेबायदि मोनाबिलि मोनाबिलि बि समाव।
जोंनि गामियाव ओ बिराद दंफां लाइफां दं आरो बारा गारि मथरनि माबा गैया आरो
उम जोबोर मोजां बिदिबाथ'।
नोंथांनियालाय माबायदिथो गामियालाय?
आं आंनिया एसे थावन माने एसे गामि अभार माने बाराद्राय बिसिद्राय गामि बायदिबो नङा। गामि बायदिबो नङा आरो ना? एसे गारि मथरबो खारो एसे गरमबो जायो बिदि आरो।
औ औ औ जोंनिया गामिथार गामि सिंथार जोंहा टाउनानो बिराद गोजान साइकेलजोंसो थांनाङो जोङो बिराद खस्थ' जायो थाबायनानै थांनाङो मालाबा।
अ उम नोंथाङा बोथोरनि फिथाइ सामथाय जायाखै नामा?
जादों जोंनि न'आव बिराद गोबां फिथाइ सामथाइनि बिफां दं मा जानो जा गामिनि उन्दै गथ'फोराबो गासैबो स्कुल गनानै फैनानै जाफैयो जोंनियाव।
फरायसालिनि उननिफ्राय थांनानै जाहैयो गथ'
औ बिराद जोंनि उम
ओमफ्राय मा मा फिथाइ सामथाय दों नों
जोंनियाव थाइजौ दं बेबो बोथोरनि दैज्लां बोथोरनिया लिसु दङमोन बेथ' जोब बाय जोंनिया। ओ बे बेेफोर आरो थाइजौ गोमोन गोथां अबे बिफांनिखौ जानो नोङो आरो जोंनियावहाय खान्थाल दं खान्थालाबो माने मोजां मोजां अबे गोमोन जाग्रा गोथां जाग्रा बिदि दं आरो ओ आरो लिबु दङ ओमफ्राय नोंथाङा लिरख'खौ मिथियोना मिथिया? मोनथाम मोनथाम सिखर थायो सिखर ग थाथा थायो।
औ बे लेरख'खौ जोंनिथिं लिथिखुद होनो।
अ बेफोरबो दङ आरो बहुद दङ गरमाव मा मा जायो बिदि आरो गोखै बुस्थुफोर बिराद दङ।
होमबा नोंस्रा होमबा नोंस्रा आइ आफाया माने आबाद खालामनो मोजां मोनो।
औ बिराद फिथाइ सामथायाइनि। उं बो खालामो मैगं थाइगंनि आबाद खालामो आरो मैगंनि थाय सिजोनावहाय मैगं गाय। यो जेरै हो खबि बानदा। कबि अलकबि। आरो बानलुफोर गायो। बिदि आरो जोंना आबाद मावनानै जाग्रा नालाय बि। जोङो आरो रां आरजियो। आरो ओ दैज्लां समाव माइ गायो। यो। आ आरोम। माइब्रा माइ गायो रनजित। माइ गायो बिराद माने बायदि बायदि आरो।
ओमफ्राय नोंथाङा हो ओ मा माइ। रंखौ जानो मोजां मोनो।
आङो माइसाखौ बिराद मोजां मोनो माने बिनि मोदोमनायजों। आरो ओंखाम मा एसे गेफे गेफे। बे सिथाब्रोम सिथाब्रोमजों हो मोदोमनायजों बांसिन जानो हायो आरो। आरो लोगोआव बर'नि। खारै थाफोर थादेरबोलाय बिराद मोजां जायो जानो।
जोबोद गोथावखाना बर'नि खारैफोराथ' आरो। सिथा बर' बि बर' बिमानि संनाय। खारैया जोबोद गोथाव जायो ने।
दङ नफोरावहाय।
जोंनानावबो इदि बिसि माने बारा फिथाइ सामथायालाय। गैया दोङो जेरैहाय ओम। लिसु दङ खान्थाल ओमफ्राय थाइजौ। आमफ्राय लिथु हुनाय लिथ। थुगुद होननाया दङ। ओमफ्राय नारें। खाजि ओमफ्राय उम दायोथ दायोथ वाटारमेलन थार बुस। सार बुसनि बोथोर ना। बिखौ जोंहा गायदों आरो ना फोथारावहाय।
अ जोंनियाबो। जोंनिया स्ट्रबेरिबो गायो बि। बिसेमावहा
स्ट्रबेरि
उम
अ नोंथाङा मिथियो नामा मा ओ टारभुसखौ मादि गायो
औ आंनि बियावहाय बारा गियान गैया आरो नोंथांङा मिथिब्ला फोरमायना होनो हागोन नामा
औ फोरमायना होनो हागोन सिगाङावनो हाय ओ हा हाखौहाय गुनदि खालामना लाग्रोसिगोन आरो हाखो गुन्दै खालामनानै ओ फिसा फिसा प्लास्टिकनि पेकेट मोनोना
औ औ औ औ
प्लास्टिकनि पेकेट मोनो जेरैहाय बै साहा बागानावहा साहा बिलाइखौ जे पेकेटावहा सोयोना ओ ओहो जेरै बिबारफोरखौहाय हा गथाजों लोगोसे ओ पेकेट फिसा फिसायाव सोआ होमबा ओ बिबार बिबार फानग्राफोर दं फन नोंथाङा नुदोंबो जाखानो हागौना बेयाव औ बेबायदि बिहा बिदि गुदियावहा माने बुरजा बुरजा माने प्लाटिक जों समान समान जालाय लायनाय हा सोनानै हा बेगरखौ इनि सायावहा सोनानै होसिगोन आरोना ओमफ्राय सोना होग्रोनानै बिनि उनाव हाखौहाय लु दाउ लुनदाव गोजौ गोजौ खालामनानै बिदि लाइन लाइन खालामनानै ओ बिनि सायाव प्लास्टिक होसिगोन प्लास्टिक ओमफ्राय प्लास्टिक नि प्लास्टिकखौ फलंसिगोन गुरुंङाव माने राउन्है गुलहै ओमफ्राय गु गुल फलंनानै नै बिनि सिङावहा तो तोरबुजनि बेगरखौ सोनानैहा गायसिगोन आरो बिदि
अहन नोंथांनियाव बिराद ओ मोजां गियान दङ आरो थोर बे माबा थोरबुजखौ गायनायनि बेखौथ जोङो बर'आव खुुरुम जासो होनोना
खलुम जा होनो ने औ आङो बावगारना दं दंमोन माने गुबै नामखौ
औ औ जेबो नङा नोंथाङालाय मा फरायगासिनो दं दालाय
आङो दायो माने माबा ओ डिग्रि लागासिनो दङ
अ
उम
ओमफ्राय नोंथाङा मा फरायगासिनो दोङो
आङो दायो फरायथ'ला आङो जि थाखोसिम फरायनानै फरायनायखौ दोनथ'बाय आरो ओ जोंहा न'आव फंबायफोर दङ बिनानावफोर दङ बेसोरखौ नायनांगौ आरो आइ आफायाथ' न'नि खामानियावनो मुखुब जायोना बेखायनो जों आङो न'नि गासैबो खामानिखौ मावजोबनाङो आरो आबाद गायनाय माबा माइ गायनाय बेफोरबायदियावहाय आइआ जोंना आफाखौ हेफाजाब खालामो आरो ओमफ्राय बेयावनो आरो आङो गासैखौबो नायनाङो बेनि था ओंखायनो आङो फरायनायखौ दोनथ'बाय न'नि हाबाफोरखौ मावो आरो जि दायो आङो जि दायो ब्राय
अ जिखौ मारै दायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन मानो हाया जानो जोङो सिगाङै ओ खुन्दुंखौ बायबाय आरो ओम खुन्दुंखौ बायनानै लायबाय ना दख दखाननिफ्राय ओमफ्राय जोङो खुुंन्दुं खौहाय उनाव ओ साबाय सेखायाव सानानै सोर खियाव सानानैहाय जेनथोर ओमफ्राय सोरखि बेयाव हाबनानै साबाय दोनबाय बिनि उनाव जोङो ओंखाम गेफे संबाय ओंखाम गेफेयाव होनानै जोङो माइ दि होनानै जोङो ओ बबिननाव सानानै ओहो मायदि होनानै जोङो फोरानबाय फोराननानै रानबोला बियो जोङो बबिनाव साननानै लाबाय बबिनावहाय साननानै लाबाय गासैबो खुन्दुंफोरखौ ओमफ्राय बेनि उनावहाय सो बेखौ बबिनाव सा सोखांनायनि उनाव बेखौहाय सोंबाय सिखौहाय सोंबाय जोङो जेरै दख'ना बला दख ख'ना गामसाबोला गामसा जोंङो सोंबाय न'आव गामिनि लोगोफोरजों ज' ज' लोगो नांनानै सोंबाय। आरो बिनि उनावहाय ओसोंनायनि उनावहाय जोंङो बेखौहाय सोंखांबोला जोंङो खानो आरो। खाननानै बिनि उनावहाय फ्रये बिनि उनावहाय नो खननो जोंङो नो खनबाय ओ नोंथांङा मिथियाबो जानो हागौ आरो नो खननाय खौ बे नो खन अ अ बे नो-नो खननाय होननानै बुं आरो बे मोनसे दंङ खाम माने बा बेखौ खालामनांगौ। बेखौ नो खनबाय बिनि उनावहाय जोंङो माबाखौहाय सोंखांब्ला गासैबो जाजोबब्ला फाननानै जोंङो बेखौहाय बै दख'ना दाग्रा हिसान स सालियावहाय जोंङो औ माने बानायबाय आरो। दोनहैबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोंङो दाबाय आरो माबा बै खुन्दुंफोर आग्लायनायफोरखौ जोंङो ब बिनि फ्राय जोंङो माबायावहाय ओ मोनसे बे फिसा दंङ आरो बेयो बबेनिफ्राय फिसा दंङ मोनसे बेयावहाय जोंङो माब बानान लाबाय उम साननानै लाबाय बेनि फ्राय बेखौहाय दैमोन माबामो बे सि दाग्रायावहाय जोंङो सोनानै जों दाबाय आरो।
इसानसालियाव इसानसालियाव उम ओमफ्राय नोंथांङा बर'नि बाथ्रा खावफोरखौ रोंगौ नामा?
आंङो मोनदोंमोन सिगां फरायनायाव नाथाय इसेबां मानि आंङो बेफोरखौ रोंङा नों थांङा रोंङोबा फोरमायना होनो हाग गोन नामा नोंथाङाथ' आरो एसे गोरों गोरा मानसि ना आंनिफ्रायबो
माने आंबो बार माने बर'खौ आं बारा फरायासैना जेनेबा बर'खौ आंबो ओ जिनि जिनि थाखोहालागि फरायबाय नालाय इसे हायो आरो आंबो रोङो माने इसे माने इसे बाराखौनो रोङो आरो। माने जेरैहाय बाथ्रा फाव बाथ्रा फाव माने ओ जेरै ओ बाथ्रा फाव माने जेरैहाय ओ गराय नुब्ला सिं बायो माने बिनि सिंनि बखौ जोङो बुजिना लानांगौ आरो। जेनेबा बेबायदिहै बाहायोमोन आरो। ना आगोलनि गोदोनि गोदो गोदाय आ जोंनि आबै आबौमोनाहाय बेफोर बाथ्राफार बा माने खोथाजों खोथा जा-रायज्लायलायनायावहा बेफोरबायदि बाथ्रा फाव फरखौ बाहायोमोन आरोना बिसोरो। माने जेरैहाय गराय नुब्ला सिं बायो होननायाबो मोनसे माने ओंथि गोनांसो आरोना थि गोनां माने जेरैहाय गराय नु नुब्ला सिं बायो होननायनि ओंथियानो जाहैबाय जेब्ला जोङो नों माने जेनेबा आंनि लोगोजोंहाय आंजोंहाय जेनेबा मोनसे बाजाराव हाबनो ओंखारबाय आमफ्राय बाजाराव हाबनो ओंखारबाय बोला आमफाय जोङो सानजों लामाजोंहाय थाबायना थांगासिनो दङ आरोना आमफाय लामाथिं थाबायना थां जेनेबा ओ माबा मोनसे गाखोग्रा बा मोनसे गारिफोर फैना होबाय आरो ना फैना होनायावहा ओमफ्राय आंनि लोगोआ आं खौ गारनानै बे गारियावहा गाखोना थांबाय ओमफ्राय थांनानै आंखौ हारसिं सिं गालांबाय ओमबोला बे बे खुरांखौहाय बुंनो थाखाय गराय नुबोला सिं बायो होननाय बे बाथ्रा फाव फोरखौ
अ नोंथाङा जोबोर गोरों बियो
बेबायदिनो जोबोद दोनख' आरो जोबोद बायदि बायदि दोख'
बर'फोरनि आबै आबौमोन खालामलांनाय बेफोर रावफोरा ना
औ आरो नोंथाङा फंसे सोदोबजों बाथ्रा फिन होनायखौ रोङो नामा नोंथाङा?
रोङो नाथाय इसां मानि रोङा आरो बे जि माने माखासे गु गोरलै गोरलै खोथाफोरखौ बेफोरखौल' आङो रोङो।
ओब्ला ओमबा आं नोंखो सोंनो दे?
औ